हेलौ
औ औ नोंथां
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनागासिनो दं ओं
औ नोंथाङा बोरैहाय दङ'?
आङो दा ओ नै सेन्टारावनो एसे ओरै फ्रियै जिरायनानै दङ'
अ अ बिदिब्लां नोंथांजों मोन से आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन आरो
औ थिगानो दङ' औ
थाङा सम दङ ना?
सम दङ' दे औ औ
औ बिदिब्ला जोङो बर'फोरनि औ बिदिब्ला जोङो जेनेबा मोनसे आयदानि सायाव सावरायगोन आरो ना ओज अ बर'फोरनि दोरोङारि। गाननाय जोमनाय बेफोरनि सायाव जोङो सावरायगोन आरोना नोंथां।
औ दे सावरायजायो।
बिदिब्ला गिबियाव बेफोरखौ चम बेफोर बेफोरबादि बर'फोरनि दोरोङारिफोरनि गाननाय जोमनायनि सायाव आं नोंथांनो एसे फोरमायग्रना होनोसै ना?
औ दे फोरमाय जायो।
अ बर'फोरन दोरोङारि गाननखय जोमनाय होनबाथ' जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो दख'ना बेनो आरोना।
औ औ नंगौ।
जों बे दख'नाखौ जोङो माने गोदो गोदायनिफ्रायनो माने गावनि आखाइजोंबो दानानै माने खुन्दुं लुनानै बेबायदि ओ दानानै जोङो इसान दानानै फाननो हायो आरो ना।
औ नंगौ नंगौ औ।
आरो गोदो गोदायनि सुबुंफोरा माने साफ्रोमबो माने बेबायदि हिसानजोंनो बाहायोमोन आरो आथिखालाव माने गोबां मेसिन। फैनानै माने मेसिननि जोहैबो जोङो दख'नाफोरखौ लुनो हायो आरो ना। बेबायाददि बानायनो हायो बेजों लोगोसे जों आथिखालाव माने जोङो ओ गोबां सुबुंफोरखौनो माने जोङो बेबायाददि ओ दख'ना दानानै दान गावबा गावनो दानानै लुनानै बेबायदि खाननायखौ नुनो मोनो इयो आरोना।
नंगौ नंगौ थारैनो।
अ अब्लाबो माने जोंनि ओनसोलफोराव माने साफा सानै फ्राय मानसि सियान नङा साफा सानैानि मानसिया दासिमबो माने बेफोरबायदि जि दानानै गाननाय जोमनाय बेबायदि फानो आरो दख'ना आरि दानाय गामसा आरि बेबायदि दाना लुनानै माने। माने गोबां ओ जिउ खुंनायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो दङ आरो।
औ औ।
अ बेजोंबो माने जोंहा मोनसे जि दानो गोनांबा बेहाय जोंहा साल खुन्था आरो ना साल सालखुन्था बायदिसिना बेयाव राज बायदि माख खु बायदि थायो बेबायदिनो हिसान आरोना बे हिसानाव जोङो सोंनो थाखाय गिबियाव खुन्दुं नांगौ जायो आरो। ओ‌बे खुन्दुंखौ जोङो आथिखालावथ' जोङो बाज जारफोराव बायनानै माने मा नोंनो मा रोखोमनि खुन्दुं नांगौ बेखौ जों गोसोोबादिहै मोननो थाङो आरोना। ओ जेरैहाय खुन्दुङाबो गोबां रोखोमनि थायो जेरै मास्रास फरेस्टार बेबादिनो। फुथिया बेबायदि खुन्दुं थायो आरोना ओ बेखौ जोङो बायनानै लाब बोनानै जोङो माने बेखौ ओ सोंनाय जायो सोंनानै बे खुन्दुंखौ जोङो जोनथोरजों थुननानै माने बेखौ जोङो ओ हि सान दानाय जायो आरो ना।
नंगौ थारैनो।
जोङो गोबां रोखोमनि बेयाव समायहो थाखाय बायदिसिना दाउस्रा मोख्रेब आगर बायदिसिना आगर माने जोंङो एरखांनो हायो आरोना जेरैहाय जोंङो गोदो गोदायनि फ्रायनो जोंहा गोबां आगर दङ जेरैहाय जोंहा फारौ मेगन दाउस्रा मोख ख्रेब बेबायादिनो हाजो आगर बेफोरबायदि दङ आरो ओ जोङो बेफोर खौ माने बेफोर दख'नाफोराव एरखांनानै होनानै जोबोद समायना खालामफिननो हायो आरोना ओ बुंनो थाङोब्ला अ अ।
औ।
नों नोंथाङा फोरमायजागोन।
औ औ माने ओ दानि जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय होननाब बुङोब्ला जोंनि जोङो जे जिहेथु जोंहा बर' हारिनि नेरसोन हिसाबै आर'नाइ दङ। आर'नाइखौ दिनै माने मुलुगनाङैनो मोनथियो जे बे मोनसे मोनसे बर' हारिनि गाननाय-जोमनायनि मोनसे सिनायथि होननानै जेन'बा मोनथियो। ओ गोदो-गोदायनि दिनाव जोङो बे आर'नाइखौ जोङो न'आव न'खरावनो साल-खुन्था गायनानै ओ साल खुन्था गायनानै बेयाव न'खरावनो जों दानाय जायोमोन खिन्थु दिनैनि दिनाव गोबां खिनि बेबायदि जि दाग्रा मेसिन बायदिसिना आइजे- आइजें ओंखारबाय। बे लेखायै जोङो दिनैनि दिनाव गामि ओनसोलाव जेन'बा बेबायदि जोङो न'खरावनो साल-खुन्था गायनाय बायदिसि बायदिसिना ओ बे खामानिखौ नुनो मोननाया ओ गोबाङानो खम जाबाय। दा बुंनो थाङोब्ला ओ जोङो ओ दिनै ओ बायदिसिना टाउन-सहरफोराव उइभिं बायदिसिना ना बेबायदि गेदेर-गेदेर माने जि दाग्रा कारखाना बेबायदि ओ जों खुलिनायखौ नुनो मोनो। नाथाय गोदोनि दिनाव बाथ नाथाय जोङो न'खरावनो बेबायदि साल-खुन्था गायनानै ओ खायसे बेबायदि सि जोम दानानै फाननानै जोङो ओ खायसे ओ रां-रुफा आरजिनो हायोमोन एबा खामायना हायोमोन आरो खिन्थु दिनैनि दिनाव बिदि जोङो ओ बिदि गोबांखिनि खामानिखौ जों नुनो मोनलिया आरो दा ओ थारैनो बियो मोनसे दुखुनि बाथ्रा ओ जेन'बा दिनैनि ओ सानाव जिहेथु जोङो बेबायदि दानाय-लुनायखौ जोंनि न'आवनो जोङो खालामनायखौ एसे खम नुसै ओ खम नुसै औअ दा गोबाङानो माने ओ वेभिं जिथु खुलियो गोबां मानसि फोरानो जाय बिथांमोना थाखा फैसा दङ बिथांमोना गिदिर-गिदिर उइभिं खुलिनानै गामि ओनसोलनिफ्राय जाय बायदि बिथांमोनानो सि जोम दानो हागौ बिथांमोनखौ माने उइभिंआव दानो थाखाय लानानै थाङो आरो बिदिखौ जों दानि दिनाव बांसिन नुनो मोनो आरो
औ नोंगौ।
औ ओरैनो नोंथांमोननि सेरजोंबो बेबायदि जेनेबा दानाय-लुनाय सि-जोमनि बेबायदि उइभिं खुलिनायफोर दङ नामा नों
औ नोंथां थारैनो बुंनो थांब्ला जोंनि खाथि-खाला ओनसोल बेबायदिनो सकफोराव माने ससे थांब्ला बेफोराव गोबां दङ जेरै- हेनदलुम टेक्सटाइल बेफोराव माने गोबां रोखोमनि मानसिफ्रा थांनानै थाहैयो आरो ना
औ औ औ औ।
ओ मोजाङै माने बेफोराव सोलोंहैनानै माने गोबां माने बेफोरबायदि उइभिं खुलिनायखौ जों नुनो मोनो आरोना?
नोंगौ थारैनो।
औ माने बेबायदि थाबाबो अब्लाबो माने साफा-सानै सुबुङा माने ओ बे बेबायदिनो जोंनि खाथि-खाला ओनसोलफ्रावबो हिसान दानायखौ दासिमहालागै नुनो मोनो आरो न'
औ औ थारैनो बेयो मोनसे बेयो मोनसे गोग्गाथावबो बाथ्रा।
औ नंगौ ओम थारैनो बुंनो थांबा आथि खालनि गासिबो सुबुंफोरानो बांसिना माने खम समनि गेजेरावनो माने बिसोरो मेसिनजों बानायनाय बाय बायदिसिना बाजार हाथाइ-बाजारफोराव बायनाय। बेफोरबायदि दख'नाफोरखौ जों गाननायखौ बांसिनै नुनो मोनो आरो
नंगौ थारैनो
माने गोदोनिफोरबादि माने दासिमहालागै सोरबा आखाइजों दानाय बेबादि दख'ना बेफोरखौ गानोबा माने साबसिन मोनो। बेफोरबायदिखौ जोङो मिथिगौ आरो जेनेबा मोजांसिन जायो बेफोरबायदि होननानै ओम बेबादिनो बुंनो थाङोब्ला बेफोराव गोदो-गोदायनो सुबुंफोराथ' माने बेफोरबायदि जिखौ दायोमोन अब्लाबो माने बि बिसोरो ओं गावसोरनि नांगौ बादि माने ओ बेबायादि खुन्दुं आरि गाबफोरखौ मोननो थाङामोन। मोन आरो ना?
नोंगौ-नोंगौ थारैनो।
मिथिंगायाव मोननाय मिथिंगानि बिलाइ-फिथाइ रोदा बेफोरखौ माने ओ गलाय मोनदेर खालामना माने बिसोरो खालार एबा कपखौ माने मोजाङै मिलायहोनो होननानै बेबायदि माने हिसान दायोमोन होनना जोङो मिथिगौ आरो ना बेजोंनो जोंहा औ बेजोंनो जोंहा आरो गोदो गोदाय सानै जोबोद जि दाना आखा फाखा जे आसागि बैसागि बुंनो थांबा बिसोर माने गावसोरनि सेरजों माफा दाउ बिरलांबाबो जायखि जाया मा अख्रां जाहाज बिरलांबा बिसोरो माने आगर एरखांनो हायोमोन होनना जोङो मिथि
मोनथिगौ नंगौ नंगौ नंगौ आरो फंसे बाथ्राया बे औ औ औ फंसे बाथ्राया बेबो गोदोनि दिनाव जोङो गामि ओनसोलाव न'खर न'खर ओ सा ल माखु गाब नाय हिसान दानाय बेनि सोदोबखौ जों खोनानो मोनोमोन खोनानो मोनोमोन आरो बैफोर खोनानायखौनो बैफोर खोनानाय एबा नुनायखौनो खन्थाइगिरि लिरगिरि बिथांमोना बिथांमोनखौ नायनानै दोंफा बा मेथाइ बा खन्थाइ सुजुयोमोन बे मोनसे गोसोखाङोब्ला बेयो मोनसे जोबोरैनो खुसिनि बाथ्रा जे खिन्थु जोङो दिनैनि दिनाव मा जायो बेबायदि जोङो हिसाल हिसान दानायनि सोदोब गोबाङानो खोनानो मोनलिया साल माखु गाबनायनि सोदोब जों गोबाङानो खोनानो मोनलिया खिन्थु आगोलनि दिनावबा बे गामि गामि गामि न'खर न'खर हयथ' जोङो बेबायदि सोदोबखौ खोनानानै जोंनि गोसोआ एसेबाबो मोजां मोनोमोन आरो
अ अ अ
औ दा नोंथांमोननि साइडजोंबो बिदिब्ला गामि फोराव गामि ओनसोलफोराव बेबायदि हिसान दानायफोरा एसे ओ खमायलांदों नामा ना मा मा बुङो नोंथाङा
औ ओ बुंनो थाङोबा माने आथिखालाव गोदोनि बादि बेबायदि गोदोथ' नोंथां बुंनाय बादिनो माने न'खर न'खर साफ्रोमबो न'खरावनो माने हिनजावसा मानसि थायोब्ला जोङो बेबादि हिसानसालि थायोमोन होनना जों मिथिनो मोनो आरोना
नंगौ नंगौ
आथिखालावथ' बिदि बांसिनखौ नुनो मोना अब्लाबो माने साफा सानै सुबुंनाव दासिमहालागै दङ होननानै दङ आरो ना जों नुनायाव खिन्थु साफ्रोमबो मानसिफोरानो गैया अब्लाबो माने बिसोरो ओ दासिमहालागै माने जि दानायखौ गोबां बिदि मेसिनारि फैदोंबाबो माने गावसोरनि आखाइजों जि दानानै फाननायखौ माने बिसोरो बन्द' खालामाखै आरो ना बियो दाबाय थायो बायदिसिना औ औ बेखौ अनानै जोङो जोबोद गोजोननाय मो नो आरोना आथिखालाव बेबायदि जि दाना बुंनो थांब्ला माने गोदो गोदायनि सुबुंफोरा माने साफ्रोमबो आइजोफोरानो माने जि दानो गोरों जि दानो गोरोंमोन आरो आथिखालावथ' माने फोराबो माने जि दानो रोंजोबा आगर एरनो बेफोरदिखौ रोंजोबा आरोना ओ बुंनो थाङोबा जोङो साफ साफा सानै मानसिफोराल' बेबादिखौ रोंगौ रों रोंगौ आरो
नंगौ नंगौ नंगौ गोबांखौनो जोङो दिनैनि दिनाव नायोब्ला गोबां जोंनि लाइमोन लाइमोन बिदिनो ओ सेंग्रा सिख्लाफोरा बे जि दानायखौ गोबाङानो रोङा आरो उननि समाव जुदि जोङो बेखौ जुदि फोथांनानै लाखियाब्ला जेनेबा नखर न'खर न'खर जुदि ओ जि दानाय एबा ओ सालखुन्था गायनानै थाथ खालाव जि दानायफोरखौ जों जुदि फोथांनानै लाखि उननि समाव जानो हागौ गोबांखिनि उन जोलै बिथांमोना हयथ' न'खराव बे जि दानायनि बागै मिथिनाया एसे गोब्राब जागोन होननानै सानो आरो आङो
औ नंगौ नोंथां थारैनो बे बाथ्राया सैथो ओ ओ जोङो बुंनो थाङोबा जेरै जोङो बर'फोरनि सिनायथि हिसाबै जोंहा ओ बेबायदिनो दख'ना आरो ना बेजों लोगोसे माने ओ बुंनो थांङोबा गोदोहाय माने सासे से जोहोलावा दावहा नांथांनो माने बि जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंनो हाजो आगर बेबायदि फालि आर'नाइ बेफोरबायदि दा ना हरनायखौ जों मिथिनो मोन आरोना सासे बिखौ औ औ नंगौ औ माने बेफोरबो माने जोंनि थाखाय जोबोद फोथायजों सैथो आरो ना
अ जोङो सल'बाथायाव खोनानो मोनो जे सल'बाथायाव खोनानो मोनो हरसेयावनो माने इसानखौ सोंनानै हरसेयावनो फालि दिहुननानै दावहा नांनो थांनो थाखाय फालि गानहोनाय बेफोर बाथ्राखौ जों दिनैनि दिनाव सल'आव खोनानो मोनो आरो हेल'
औ नोंथाङा खोनादोंना नोंथांमोननि ओनसोलाव दासिमहालागै बेबायदि दाग्रा आइजोफोर दङ नामा
इसान दाग्रा आइजोफोर दंङ नाथाय गोबांङानो दंङ इसान दानो गोरों आइजोफोर गोबांङानो दङ नाथाय खोथाया जाहैबाय मा दिनैनि दिनाव गामि ओनसोलाव बेबायदि हिसान दानायानाय जि खामानि बेफोर खामानिया गोबाङानो सोलिला लांबाय गोबाङानो दाला आरो खिन्थु ओ गोबाङानो दिनैनि दिनाव रोंगो आरो बेबायदि जिफोरखौ दानानै जिथु ओ सालखुन्था गायनानै जिथु जि जोम दानानै फाननाय जायोमोन बेफोरखौ गोबाङानो रोंगौ खिन्थु दिनैनि दिनाव जोङो बे दानाय खामानिखौ खम नुनो मोनसै आरो आरो थां
नोंथांमोननि ओनसोलाव हिनजाव गोदाना गाननाय दख'नाफोरखौ मा मुङै मिथिनाय जायो
जोंनि ओनसोलावथ' हिनजाव गोदाना गाननाय दख'नाखौ जोङो बिदन दख'ना होननानै बुङो जोङो हिनजाव गोदानखौ जोङो बिदन गोमो गाबनि बिदन दखना आरो गुफुर ब्लाउस लोगोसेनो गुफुर फालि एबा आर'नाइ बे बेखौ लानानै ओ जोंनि ओनसोलाव माने हिनजाव गोदानखौ साजायनाय जायो आरो आरो आर'नाइ होनना बुङोबाथ' जोंनि बर' हारिनिनो मोनसे नेरसोन बियो बेखायनो जोङो आर'नाइखौ थ' हिनजाव गोदान एबा खैना गोदाननि मोदोमाव होनाय जायो आरो
औ औ
हेल' खोनादोंना नोंथाङा अ दे बिदिब्ला दाथ' समाबो जाबाय नोंथां न' नोंथांजों आंहा सावरायनानै जोबोदखिनि गोजोननाय मोनबाय नोंथां बिथाङा जिबायदि जोंनि दोरोङारि गाननाय जोमनायनि सायाव जोङो सावरायलायबाय। नोंथांजों सावरायनानै थारैनो जोबोर गोजोननाय मोनदों। उननि समाव आरो जुदि नोंथां नोंथांखौ लोगो मोनबावोबा आरो माबा मोनसे आयदाखौ लानानै।